हेलौ खोनादों
खोनादों नोंथां
नोंथाङा दसे समनि थाखाय ओ जामबुंनि सोमोन्दै रायलायनो सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा मा जानबुंबायनो थांनो नागिरदों नामा?
अ औ जामबुं बायनो नागिरदों माने जानबुंङा माबायदिया मोजां जागोन बेखौ साननानै नोंथांनियावहाय एसे सुलुग लानो सोंहरनाय जादोंमोन आरो माने आथिखालावथ' जामुुङा बिराद रोखोम गोबां रोखोमनि दंना बिदिनो एनड्रयद दं टेब्लेट दं आइफन दं बिदिनो मा रोखोमनि जामबुंखौ लाब्ला मोजांसिन जागोन आरो बेखौ नोंथांनियाव एसे सुलुग सुजु लानो होननानै सोंहरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आं मिथिनायखौ नोंथां फोरमायनोसै आंबो जानबुं लानो सानगासिनोमोन बे ओंखायनो माने नोंथांजों एसे थांफानानै आंबो नायनोसै आरो बेनिफ्राय औरैनो आं मिथिनाय जाम जाजाबाय बांसिन मोजां होनबाथाय भिभ' ओमफ्राय सामसुं बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां माने बेफोर ओआव माने बिसिनि पिक्सार कुवालिटिफ्रा एसे मोजां जायो आरो नों थां दा नोंथां माबायदि मबाइलखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथां
आंबोथ' आ मबाइलफोरनि गेजेराव सेम सामसुं आरो आइफन आरो बेफोर बिसोर मोननैखौनो साबसिन मोजां मोनो एनड्रइडनि गेजेराव सेमसुं आरो माबा बै मोनसे मबाइल आरो बियो बे आइफन बेखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय सेकेणड माबा अपसनाव दङ नैथि माबायावहाय ओ नाथिं फन होननाय दं आरो मोनसे जामबुङा बेखौ मोजां मोनो एसे बेफोर माबायदि जागोन आरो नोंथां बिदिनो बबे साब फिन जागोन बिसिनि गेजेरावहाय बेसेननि गेजेरावथ' सेमसुं आरो आइफन बेफोर बिसोर मोननैखौनो एसे मोजां होननायबो खोनादों आरो
औ नोंथां सामसं आरो आइफनखौ नायनो थांब्ला माने सामसंआबो मोजां आरो ओमफ्राय आइ फनाबो मोजां ना थाइ ओ बिसोरनि मा होनना बुङो जेब्ला गाज्रि जायोना अब्ला बिसोरखौ फाहामनायाव एसे बांद्राय फैसा खरस जायो आरो आइफना ओ सामसंनिफ्राय आरोना माने एनड्रइड बांद्राय एसेबां माने ओ फैसा खरसा जाया आरो थुखौ माने बायनो थाङोब्ला जेरैबायदि थाङोब्ला जायो आरो माने फ्रायसा ओमफ्राय ओरै थाङा मानि थाखाय लानो सानदों फट'नि थाखाय ना भिडिअ बानायनायनि थाखाय
ओ खामानि मावनो आरो फट' आरो भिडिअ'आबोथ' आ दा आथिखालनि मुगायावथ' एसे ओ गोनां गोनांथियानो होनजायो फट' आरो भिडिअ'नि थाखायबो माने बेफोरखौ बानायनाय नांफाखागौ जायो मबाइ बेल लानाय हिसाबै बेफोरखौ बिनि गेजेरजोंहाय बिदिनो खामानि मावनो हानाय मोजां जानाय स्मुथ बिदिनो आरा मोजाङै सोलिनाय आरो बेफोरखौ नांगौ जाना दंमोन आरो बेफोरनि गेजेराव बिदिनो गेम गेलेनो हानाय बेफोरखौबो नांगौमोन आरो
औ नोंथां थाखाय नाथिं फनफोरा मोजां ओमफ्राय ओ मटर'वला ओमफ्राय ओ अप्प' ओ पक' बेफोर उम
अ अ अ
दा आरो फट'खौ फट'नि थाखाय लानोब्लाथ' सामसं भिडिअनि थाखायबाथ' आयफन बेखौ मोजां आरो ओमफ्राय गोबांनिफ्रायनो जायो जायो आरो भिडिअ' इदिटिं खामनायफोराव एसे अखुबिदा जानो हागौ आरो होमबाबो हाजायो आरो गोसोबाथाय जेबो नङा बाइन दाम गोसानिखौ लायोबा मोजां जायो नालाय ओंखायनो आरो औ नोंथां बहा नायनो थांनो नागिरदों मबाइलखौलाय गाबोन
बे गुवाहाटिखौ माबाखौ मबाइलखौ आङो बिदिनो गा बिदिनो खाथिनि सोहोरावनो थांनानै नायनो नागिरदों बिदिनो गसाइगावआव थांनानै नायनो नागिरदों आरो खाथिनि सोहोरावहाय
औ नोंथां मोजां
मा मबाइल खौ मोनो बेखौ लानाय जानोसै आरो नोंथां बिदिनो एसे मोजांसिन बिदिनो दामबाबो एसे मोजां सोलिनो हानाय बेखौ नायनानै लानोसै बिदिनो नोंथां बेटारिफोरनि गेजेराव अबे बांसिन गोबावसिन थाङो माने बिदिनो मबाइलफोरनि बि जेरावहाय फोरमायनो हागोन नामा
दानि गोदान मबाइलफोराथ' मोजां मोजां कुवालिटिनि जाजोबाय बे रिफोरा अबा अबा बे सात हाजार आत हाजार बिदिसिम दङ आरो ना बेफोरबायदि बेटारिफ्रा ओमफ्राय आं आइ फननि बागै बेटारिखौ एसेबां मोनथिया खिथु आइफन बेटारिया जुदि ल' जालांबाय थायोब्लाथाय माने उनाव एसे प्रब्लेम जाहैयो आरो माने बेनि बेटारिखौ सोलायनो हाया नालाय
औ
ओंखायनो माने ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो ओ ओइटि थावजेनसोनि लागोन ना मबाइलखौ?
आङो बिदिसोआवनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
दाइजि रोजासोनिसो सानदोंमोन
औ नोंथां नोंथाङा बिदिबा मोजां मबाइलखौनो मोनगोन नोंथां नोंथाङा ओ सामसुंखौ लायोबाबो मोजां जागोन आरोना बेनि फट' बिराद मोजां जायो आरो नोंथां
अ बिदिनो खामानि मावनाय आरो गेम गेलेनायफ्रावबो मोजां जाखागोन आसा खालामदो आरो मोजां जागोन होननानै बिदिनो नोंथांमोननि बादिब्ला आं राङावहाय ओ मोनगोन बायदि जेन'बा दाइनजिसोआवहाय थांबा बबे माबाया मबाइला साबसिन जागोन आरो बबे बबे मबाइला बबे बिसिबांसिम दामा बाजेटसिम दङ आरो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सामसं आरो ओ आइफन बे मोननैयानो माने गोबां दामनि थायो आरो नोंथां
अ
औ नोंथां
अब्ला बैसोर माखासेफ्रा एसे दाम खम खमाव मोननो हानाय बायदि आरो ना
औ नोंथां बाखिफ्रा एसे खम खमाव मोनगोन हायो आरो फिफ्टि सिक्सटिसोआव मोननो हागोन आरो नोंथां
बिदिनो दाइनजिसोनियावहाय मबाइलाव बाहायनायाव मा मा ओ फिचारफ्रा साबसिन मोजाङै बबे बबे बेरखांफैगोन आरो?
औ नोंथां बेबादियावहाय फट' ओमफ्राय भिडिअ' बे मोननै कुवालिटिया मोजांसिन जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे वाटार एसिसटेन्ट ओमफ्राय बेटारिनि कुवालिटि बेफोर बाङो आरो नोंथां।
अ
आरो बेफोरबायदि एसे दामनिखौ लायोब्ला मोजां नाङो आरो जफोरा एसे क्लियार फैयो नालाय ओंखायनो मोजां जायो आरो।
बिदिनो सोलों औ नोंथां बुं दे
नोंथाङा ओरैनो ओ आइफनखौथ' मोजां मोनखायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ नोंथां बेखौनो लाजागोन आरो नोंथां
अ माने आइफनखौ आङो लानो सानदोंमोन नोंथां बिदिनो ओमफ्राय सो बेटारि कवालि आं सोंदोंमोन आरो बिनो खाथि खालानि मानसिफोरनाव बिदि खाथि खाला नङा सिनायनाय लोगोफोर बिदिनो मबेल जों एसे मोजांथिनो हानाय लोगो सोंदोंमोन आरो बिदिनो सोंनाया बुंदों आइफना मोजां जायो केमेरा बिदिनो खामानि मावनाय होन भिडिअ' केमेरा बेफोराव मोजां जायो नाथाय बेटारि कुवालिटिया एसे डाउन जायो आरो दस्रानिफ्राय एनड्रयडनिफ्राय डाउनसिन जायो होनदों आरो बिनिफ्राय गाज्रि जाबा बिनि स्क्रिन बायदि रां बायदि थांनायावहाय गोबां रां नांगौ जायो होननानै बुंदों बिदिनो जिनिसफोरखौबो नांगौ बायदि मोनना होनदों आरो आइफननिखौ
औ नोंथां
बिनिखायनो आइफनखौ फसायनायालाय फसायो आइफनखौ मोजां मोनो नाथाय ओ एसे फासायनानै थादों आरो सेमसुंखौ लाना आइफनखौ लानो बाहायनो गोनो गोथो जानानै नोंथांनियाव एसे सुजुग मोनो खोमा बबेखौ लाबा साबसिन जागोन बेखौ साननानै रायल्लायहरनाय जादों आरो
औ नोंथां बिदियाव माने आइफनखौ लायाबाबो जागोन आरो आं बुंनाय बुंनाय बायदिनो दहाय आइफना एसे प्रब्लेम होयो ओमफ्राय बेनि गेजेराव नोंथाङा सामसं आरो नाथिं बेफोरखौ लाजागोन दा समाव बे मोननैया मोजां जानानै दङ आरो
बिदिब्ला आङो फन बे मोननै मोनथाम फन अपसन होदोंमोनना आं नोंथांनियावहाय बे नोंथाम फन अपसन होनायावहाय आङो बे एनड्रइदखौनो लानो सानबाय आरो दा गोसोआवहाय बिदिनो सेमसुं आरो नाथिं बेफोरनि अनगायैबो एसे मोजां मोजां थानाय भिभ'फोर अप्प' बिसोरखौ आ जा मोजां मोजां मोनो आरो बिसोरखौ दाइनथिसोनियावहाय बेसिबां बायदि माबायदि मबाइलखौ मोनो बेखौ लानाय जासिगोन आरो नोंथांनि थाखाय नोंथाङा आंखौ बेहाय मबाइलखौ बासिनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो दसे सम होनानै रायलायनाय थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय
औ
गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथां